हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ।
औ खोनादों औ ।
मा खालामदों नोंथाङा?
अ ओ जेबोथ खालामाखै दायो ओरैनो फ्रि दं दे नोंथां ।
अ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दङब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे ओं ।
आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जे जोंहा गोदोनि गोदोनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै । नोंथांनि मोनदांथि बायदि एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
अ औ हागोन दे । गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय बुङोब्लाथ' गोब बां फाराग नुनो मोनबाय आरोना ।
औ नंगौ ।
गोदोयोथ' माने आबाद मावनाया अ माने मोसौजोंनो हालेवनानैहाय ओ आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन आरोना । ओमफायो ओ दानियावथ' ओ गोदान जुग जाबाय नालाय माने बांसिन मेचिन माबाफोर ओंखारबाय नालाय बेफोरजों हालेवनानैहाय
सो आबाद मावनाय जायो आरो दायो माने मोसौ मोसौखौ माने मोसौजों हालेवनानै गायनाय माने जोंनि ओरैथिंजाय माने नुनो मोनला आरोना ।
औ नंगौ नोंथां ।
औ आरो बिदिनोथ' उम आबाद मावनायफोराबो बांसिन ओ माइ आबाद होननायखौनो बुं जेनेबा ओ माइ आ बाद मावनायाथ' गोदोयो माने ओ हासार माने गोदोयो हासार होननाय माने रासायनिक हासार बेफोरखौ बाहायामोन आरोना ओमफ्रायो आजिखालि थ' दायो माने बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोसै आरोना। माइ आबादफोरावहाय माने जेनेबा जे ओ गोदोयो माने हासार होआलासिनोबाबो मालाय बिदिनो माइ आबादफोरा माने मोजां जायोमोन माने आरो आजिखालि दायो अ बेफोर हासारखौ होआबानो माने माइखौनो मोनला जाहैबाय माने खम मोनो आरो ना होआलासिनो माने हासार होआलासि नो माने मावबाबो आबादफोरखौ ओरैहाय आरो बिदिनो थ' ओ गोरान खेथि मावनायफोरखौनो होन जेनेबा ओ गोरान खेथिफोराबो माने सोब माने मुलिनि माबायावसो जाहै जोबबाय आरोना दायो माने जेनेबा मुलि होयाबान नो जाया बेफोरबायदि जाहैजोब्बाय दायो माने आबादफोरानो। गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ।
दा नोंथांनिया नोंथांनि मोनदां मोनदांनायखौ बुंनानै होदो बुंनानै होदो दे एसे।
औ नोंथां बुंलांनायाबो नंगौ औ ।जोंनि ओनसोल लावबो दा जोंहा आं नुहरसै आरो गोदोनि आरो दानि बा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव आबाद मावनायाव गोबां फाराग बा सोलाय सोल' जानायखौ आं नुहुरसै सिगां आंनि समाव जोंहा नोंगौ नों दहाय बुंनाय बायदिनो मोसौजोंसो हालौवोमोन। मोसौजों हालौवनानै सो आबादफोरखौबो मावोमोन। जेरै जोंहा मैगं थाइगंनि आबादखौनो होन बा माइखौनो होन बा गुबुन गुबुन गुबुन आबाद फोरखौनो होन जोंहा मोसौजोंसो हालौवनानै आबादखौ गायनाय बा फोनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ।
बे बै समाव जोंहा आबादफोराव जोंहा नों होननाय बायदिनो दहाय हासार बाहायोमोन नंगौ। सिगांनि समाव जोंहा गोबोर- गोबोरखि हासारखौ बाहायोमोन। बेै समाव जोंहा रासायनारि हासार होननाय गैयामोन सिगांनि समाव थ' नाथाय आथिखालनि गोनो खो मुगायाव जोंहा हालौवो होनोब्ला मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनलिया जों जोंनि ओनसोलावबो जों ट्रेक्टरजों हालेवनाय खौनो नुनो मोनसै बिदिनो गुबुन गोबां मेसिनफोर ओंखार ओंखारबाय आथिखालनि गोनोखो मुगायावथ' जोंहा ट्रेक्टर होन बा गुबुन पावार टिलार होन बा आरो गुबुन दंबावो आरो। गोबांनो बेफोरनि जोहै हालौवनायखौ जों नुनो मोनसै। जोंहा आबाद मावनायफोरावबो आथिखालनि आबाद मावनाय फोरावबो जोंहा गोबोरखि हासार बाहायनायखौ गोबां खमखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव जोंहा गुबुन रासा यनारि हासार बाहायनायखौसो जों नुनो मोनसै आथिखालाव। जेराव जोंहा बिब्दिखौ जों नु रो जे गोदोनि आ-आबाद मावनाय बा मैगं थाइगं गायनायफ्राव जों गोबां खस्थ' खालामनाय बा गोबां सानहालागै जों खस्थ' खालामनायखौ जों नुहुरसै नुहुरोमोन मानो होनो ब्ला जोंहा मोसौजों गोबांथार हा-हालौवनांगौ बा एवनांगौआ दसे समनि बा सानसेनि गेजेराव हायामोन। गोबांथार सानहालागै नांगौ जायोमोन आरो गोबां खस्थ'बो नांगौ जा योमोन नाथाय आथिखालनि मुगाया आथि खालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा ट्रेक्टरनि जोहै खस्थ' गैयालाबसिनो बा एसेल' समनि गेजेरावनो गोबांथार हा-हाफोरखौ जों हालौवनोबा एवनो हायो
औ
फोरनि सोलाय सोल'खौ जों नुहुरो। लोगोसे जोंहा गोदोनि आबाद मावनायाव जोंहा गोबोरखि हासार होनायाव जोंहा नांगौ बायदि बिबांनि
औ
खौ जों मोननो थाङामोन मोनोमोन एसे मोनोमोन। जोंहा गोबोरखि हासारजोंथ' गासिखौबो खालामजोबनो हाया जोंहा एम्फौनि एम्फौ जानाय बेफोरखौ जोंहा सिगांनि समाव जोंहा बेफोरखौ फोसाबनायनि जेबो राहा बा फेसिलिटिखौ मोनामोन थाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा रासायनारि हासार बाहायनानै गोबांथार आबाद मोननो हायो।
औ
जेराव जोंहा सासे आबादारि बा बे आबाद मावग्रानि गोबां मुलाम्फा जायो।
औ
सिगांनि समाव जोंहा जेरैबायदि मैगं मोनोमोन बेनि गोबांसिन मैगंखौ जों रासायनारि हासार बाहायनानै मोननो हायो लोगोसे जोंहा आबाद मावनायाव एम्फौ जानाय बा दंफांफोरा आबाद फोरा मोजां जायाबा जोंहा बेयाव माखासे खेमिकेल बा रासायनारि मुलि बा हासारफोर बाहायनानै जोंहा गोबांथार आबाद मोननो हायो आथिखालनि समाव। लोगोसे गोबांथार मुलाम्फा मोननो हायो सासे आबादारिया बा मैगं गाय-गायग्राया। लोगोसे गोदोनि जोंहा गोबोरखि हासार बाहायनायाव जेबो सुबुं फोरनियाव जेबो देहायाव बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला गोबोरखिया मोन फ्रेस जेबो बेफोरबायदि खेमिकेल गैयै मोनसे हासारमोन लोगो दा आथिखलि दा गोनोखो मुगायाव जोंहा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव गोबांथार खहा खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों सुबुं माहारिफोरखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोंहा बे खेमिक सुबुंफोरा बे मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जायो बा जानायाव जोंहा सुबुंफोरा गोबां बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव बेफोरो जोंहा गोबांथार रासायनारि हासार बा रासायनारि मुलिफोर बाहायनायनि जाउनाव जोंहा जायो लोगोसेनो जों गोबां थार सोलाय सोल' जानायखौ जों नुहुरो जेराव सिगांनि आबादारिफोरा गोबांथार मुलाम्फा मोननायखौ जों नुहुरामोन नाथाय आथिखालनि गोनो खो मुगायाव जों आथिखालनि गोनोखो गोनोखोआरि दिहुननाय मिसिनफोर बाहायनायनि आबाद मावनायाव जोंहा गोबांथार सासे आबादारिया गोबां फा जानायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा मोनसे माइ गायनाय खोथायावनो हमोब्ला जोंहा माइ गायनो थाखायसिथ' दैनिबो नांगौ जायो नालाय सिगांनि समाव जोंहा अखा हायाब्ला ख'रान जायोब्ला जोंहा माइ गायनो थाखाय गोबांथार ख'हा जायो। गोबांथार खस्थ' जायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा सिगांनि समाव बे फोरबायदि गोनोखोनि मिसिन गैयामोन। दै बोखोनो हानाय मेसिन गैयामोन जोंहा दुब बबेबा जाम्फै बबेबा नाला बबेबा हाखरफोरनिफ्रायसो जावनानै दैखौ लांनो गोनां जायोमोन सिगांनि समाव नाथाय जोंहा आथिखालनि समाव बेफोरबायदि अखा हायाबालासिनो खरान होयोब्लाबो जों गोरलैयैनो बबेबा फुख्रि बबेबा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोंहा गोनोखोआरि दिहुननाय मेसिन बरिं मेचिन बा गुबुन मेसिनफोरनि गेजेरजों जोंहा दैखौ बोखोनो हायो। बोखोनानै जोंहा गोरलैयैनो आबाद मावनोबा माइफोरखौ फोनो हासै बेफोराव जोंहा गोबांथार मुलाम्फा जायो। मुलाम्फाखौ मोननो हायो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव
औ
बेफोरबायदियैनो आथिखालनि आबाद मावगिरि बा मैगं बा जायखिजाया गुबुन गुबुन आबाद मावगिरि आबादारि बिथांमोनखौ जों आथिखालनि गोनोखोआरि आदब खायदा बाहायनानै बा आथिखालनि गोनोखोआरि दिहुननायफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनायाव जोंहा गोबांथार मुलाम्फाखौ जों नुहुरो। फारसेथिं जोंहा गावसिनिथ' नंगौ आबादारिफोरनिथ' गोबांथार मुलाम्फा जायो फारसे थिं जोंहा नाहरोब्ला खहा जानायखौबो जों नुहुरो बोरै होनोब्ला जोंहा सासे आबादारिया जोंहा गोबांथार रासायनारि हासार बाहायनानै गावनि मुलाम्फाखौल' नायनानै जोंहा गुबुन बायनानै जाग्रा बा गुबुन बे मैगं खौ जा बिनि मैगंखौ जाग्राफ्रा जोंहा गोबांथार खहा जानाय खौ जों नुनो मोनो जेराव जोंहा बेफोरबायदि बांद्राय रासायनारि मुलि होनानै गायनाय मैगंखौ जायोब्ला जोंहा बेमार आजार जाखायो। गुबुन गुबुन बेमार आजार जालायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै किडनिक देमेज बिदिनो गोबां बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनसै बेनिखायनो बांद्राय रासाय मैगं गायोब्लाबो बांद्राय रासायनारि हासार सार बाहायनायखौ नोजोर होनानै बाहायनांगौ होनना आं सानो माने गोबां थार खम बाहायनांगौ होनना आं सानो बिदिब्ला नोंथां जा थ'सिगोन नामा नोंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय औ दे।
औ दे।